नोंथां हबाय नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रिनो दङबा आं माखासे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानैसो थांदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनायसै मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा।
आङो माने आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो। जों मा मा मुवाफोरखौ आखाइजों बानायो आरो जों बेफोरखौ मा माबायदि हाबाफारियाव बाहायो बेफोरनि सायाव सावरायनाया जागायनोसै
दे होमबालाय सावरायनायसाय नोंथां।
औ जों आखाइजों बानायनाय मुवा बेसाद होनोबा जोङो माने जायफोरखौ जों मेचिन बा गुबुन रोखोमनि आइजें बाहायालासेनो जोंनि गाव गावनि आखाइजोंनो हेबनानै लानाय बेफोर मुवा बेसादफोरखौनो जों आखाइजों बानायनाय होननानै मिथियो नङा होनबा।
औ नोंथां औ नंगौ।
माने जोङो सानफ्रामबोनि बाहायनाय होनोब्लाथ' जोङो संग्राय संग्रायखौबो जोङो आ आखाइजोंनो बानायो नङा होनबा बे बेखौ जोङो बेखौ जोङो माबोरै खालामो होनोब्ला जों औवाखौ खाथि सैनानै माने मोनसे मोनसे सैनानै बे बेखौ जोो हेबो हेबखांनायनि उनाव मा खालामो जोङो बेनियाव माने बिनि रुगुंफोरखौ जोङो औवा बालिनि माबाजों होथेनानै बेखौ रायदों बा थादों बा अ दानि दिनावथ' गुना बायदिजों खानानै बेखौ गोरा खालामो बेखौ जोङो माइ जावनायाव बाहायो बा दालि बायदिसिना रोखोमनि माबा माबि जाय फोरनिफ्राय जोङो माने बिगुरफोरखौ मैलाफोरखौ साफा खालामनो बा आलादा खालामनो थाखाय बे संग्राइखौ बाहायो बेनि अनगायै आंगाय दङ जोंहा खादा खादाखौबो जो माने आखाइजोंनो बानायो बेखौ औवा खाथिखौ सैनानै जोङो मोनसे मोनसे सैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो खादानि महर होनानै जोङो बेखौ खौ माने मैगं थाइगं दोननाय बबा गोबोरखि गारनो थाखाय। थाखाय आरो बायदि रोखोमनि हाबाफोरनि जेनेबा ओंखाम ओंख्रि जमा बुस्थु दोननो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायै जोंहा जोंहा माने जेखाइ खबाइ बिदिखौबो जोङो माने आखायजोंनो बानायो बेफोरखौ जोङो जे जेखायखौ जोङो ना गुरनो थाखाय बाहायो नङा होनबा आखाइजों बानायनाय मुवा बेबो आरो बे बेनि अनगायै खबाइखौबो जोङो माने आखाइजोंनो जोंनि आखाइजोंनो बानायो आरो बेखौ जोङो ना दोननो थाखाय बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आखाइजों बानायनाय मुवा होनोब्ला जोंनिया माने गोबां रोखोमनि जेरै दानि दिनावथ' प्लास्टिक पटिकनि बेग बायदिफोरखौबो जों आखाइजोंनो बानायो नङा होनबा? जेरै वायार प्लास जे बेग बेफोराव जोङो मा मा खालामो बे बेगाव जोङो मा खालामो जोङो मुवा बेसाद बा बबहायबा थाङोबा बा बाजार खालामोब्ला हा हाथाइफोरनिफ्राय जोङो मुवा बेसादखौ बे बेगाव जोङो सोनानै लाबोनो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो गोबां रोखोमनि जेनेबा जेरै सान्द्रि सान्द्रिफोरखौ जोङो जेनेबा सालिख'नो माइ गाब सालिखनो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ जोङो बेखौ जोङो औव औवाजों बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दानि दिनाव थ' जोङो गुना फोरजोंबो जाय गुनानि जलि थायो बेफोरखौ माने खामफ्लङा नालाय बेफोरखौ फोराननो बा माबानो थाखायबो बे सान्द्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जे जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो टेबोल सियार बायदि बायदिखौ जोङो माने आखाइजोंनो दाननानै दंफांफोरखौ दाननानै महर होनानै जोङो मा खालामो बेखौ जिरायनो थाखाय जोङो। सियार सियारनि महर होयो नङा होनबा आरो जोङो आरामनि थाखाय जों बेयाव मालाबा मालाबा माने कुइसन बा गानजु बायदिखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरो उन्दुनो थाखाय जोङो। बिसिना फालें बायदिखौबो जोङो माने जोंनि गाव गावनि आख आखाइजोंनो बा मिस्ट्रि फोरबायायदि बानाय जायफोरा बेफोरखौ बानायो बिसोरनो बानायनो होयो नङा होनबा बे बानायनानै जोङो मा खालामो बेयाव जोङो उन्दुग्रा जायफोराव जोङो उन्दुयै एबा जिरायो बेनि थाखाय जोङो। बे बिसिनाखौबो जोङो बे जोंनि आखाइजोंनो बानाय बानायो आरो। बेजों लोगोसे जोङो मा खालामबावनो हायो जोंहा ओंखाम जानो थाखाय। डाइनिं टेबोल बे आरो जिरायनो थाखाय बेरेंसि फरायसाफोरफोरावथ' बेरेंसि टेबोल दडेक्सफोर बाहायोना बेफोरखौबो जोङो माने दंफांखौ आखाइजोंनो महर होनानै बाथाम महरखौ सैनानै माने बेखौ जोङो मा खालामो बे जिरायग्राे देक्स बेन्स बिदिनि महर होनानै जोङो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर खादा जायफोराव माने गोबां बिबांनि मुवा बेसाद दोननो थाखायबो जों खादाफोरखौबो माने जों आखाइजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोङो मा नुबावो आखाइजों बानायनाय होन्नानै बुङोब्ला जों सानफ्रामबोनि दिनाव बाहायनाय हासिब जायखौ जों औवाजों बानायो आरो गोबां थोरिजोंबो बानायो बेखौबो जोङो मा जोंनि आखायाव आखाइजोंनो बानायो आरो बेफोरखौ जोङो मायाव बाहायनाय जायो होनोब्ला। दाखोर सिबनो थाखाय बा जायगा फोरफोरखौ बबेबा मैलाफोर माबानानै थानाय नुयोब्ला जोङो बे बेखौ सिब हगारनो बा बोखारनोबा मैलाफोरखौ स्रां खालामनो थाखाय जोङो हासिबखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा
औ नोंथां नोंथां नोंथाङा फोरमायलांबाय गोबां आखाइजों बानायनाय बा न'आव बाहायग्रा मुवाफोरनि सायाव गिबियावनो आं बुंनो बुंनोसै जोंहा ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै जों गिबियावनो बर' आइजो फ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायाव गोबां मुवानि गाव गावसिनो आखाइजों बानायनानैहाय मावो जेनेबा सङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों सागं सागं खौबो औवाजोंनो बानायबा दंफांजोंनो बानायो बिसोरो गावसिोरनो बानायनानै लायो मा होनोमोनलाय बे सागंखौ ओंखाम ओंख्रि संनायावबा सबाय दालि बेफोरखौहाय सानायाव जेनेबा बे खौ दोखो दोखो गेब्लेहोनो थाखाय बे सागंखौ बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो थबसि थबसिया जाहैबाय बेखौ अ माबा दंफांनिजों दंफांजों बानायबा साल दंफांजों बानायोबा मोजांसिन जायो होननानै खोनानो मोनो बेखायनो बिथांमोना दंफांजोंनो बे थबसिखौ बानायनानै गावसोरनो बाहायो आरो थेवबो थिग बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि संग्राय सान्द्रि संग्राय सान्द्रिखौ बुंदों बेखौ औवाजोंनो बानायो बर' बर'नि बर'नि जायफोर हौवा हौवाफोर बिसोर बानायो जायफोर रोङो बिसोर हिनजावफ्राबो बानायो नाथाय बांसिन जोङो हौवाफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो बे बेखौहाय सान संग्रायखौ जाहैबाय मा होनोमोनलाय माइरं जावनाय बा माबेबा दाखोरफोरखौहाय जेनेबा नाङै बुस्थुफोरखौहाय गारनायाव बे संग्राया हेफाजाब होयो आरो थिग बेबायदिनो मालाबा मालाबा संग्रायखौहाय बायदिसिना फोराननो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो सान्द्रिया जाहैबाय मा होनोमोनलाय बे दाखोर दालाफोर जेनेबा नाङै बुस्थु माइ गाबफोरखौ सालिख'नो थाखाय बाहायनाय जायो आरो मालाबा मालाबा। फोराननायावबो बेखौबो बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो कादा बुंलांदों नोंथाङा कारादा खौबो जोङो जेनेबा माबेबा बुस्थु लायनो थाखाय बा दोनथुमनो थाखाय। जोङो खादाखौ बाहायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो बर' बर'फ्रा एबा जों मा होनोमोनलाय बे
जोङो मा होनो गावनि नांगौ जानाय बिसिना टेबोल सियार मरा बेफोरखौ गावसिोरनो बानायो जेरै आरो बेबायदिनो औवाजों बानायबावो जेखौ। जों एम होनो बिसिनायाव जेखौ बनानै उन्दुयो बेखौबो हौवाजोंनो गावसोरनो बानायनानै औ दारहा बेखौ बेखौहाय गावसोरनो बानायनानैहाय। लायो आरो थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनबावो जों नुनो मोनबावो
माइ दग्रा दुलिखौबो बानायो
औ माइ माइु औ माइ दोनग्रा दुलिखौबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो। नुनो मोनबावो
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों सोंनो हागोन ना
औ सोंनोसै
जोंदि बे माने न'आवबा माइ सौनो थाखाय बे बाहायो मोने उवाल गायहेन नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ फोरमायनो हागोन बे उवाल गायहेनखौबो जों बर'फ्रा गावसिोरनो बानायनानै म मा माइफोरखौहाय देयो बा बेवहाय बे उवालखौ जोङो बांसिन सालजों बानायबा सालजों बानायबा मोजांसिन जायो साल दंफांजों बानायबा गोरासिन जायो होननाय। खौ जों नुनो मोनो आरो बे उवालावहाय मा होनोमोनलाय माइ माइबो। देयो आरो बेनिफ्राय सबाय। सिबिं बिदिनो दालि औ दालि आरो बेबायदिनो मा होनोमोनलाय बे जेनेबा बर'फ्रा दमासिफ्राव जानो थाखाय सिथाव एनथाब जायोना बिनि अनफोरखौहाय देनानै ज जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो बेबायदिनो न'नि गोनां जानाय टेबोलस। सियार बेफोरखौ बर'फ्रा गावसोरनो गावसोर हायोबा गावसोर रों रोङोबा बेखौहाय टेबोल सियारखौ गावसोरनो। बानायनानै लायो आरो थिग बेबायदिनो बर' बर'फ्रा एबा सुबुं
बेखौबो बानायो खोमाना जों आ आखाइजोंनो हुकेन
हुकेन हुकेनबो बानायो नांगोल नांगोल जुंगाल बे फोरखौ बानायो आरो औ आबादनि थाखाय आरो न'फोरखौबो बानायनानै लायो जेनेबा औवानि न'फोरखौ हायोबा बाथामनि न' हावालफोर बिदि खौबो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गोबां गोबां। आ सुबुं जेनेबा सुबुंफ्रा गावसिनि रोंगौथिजोंहाय गाव न'आव नांगौ जानाय बायदियै बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो
औ बेनि अनगायैबो जोङो माने लौ लावथि लावथिफोरखौबो जोङो माने मोसौफोरखौ होनो थाखाय आ आखाइजोंनो बानायनानै लायो दाननानै लायो आरो जों जेननोबा मोसौ खुन्थिया दोनो जाय जों दिरुं खाबथानो थाखाय बा मोसौखौ खार जासेनो थसे ज आखायाव लाखिनो थाखायबो जों जा खुन्थिया बाहायो बेफोरखौबो माने जोङो आखाइजोंनो बानायो आरो बेनि अनगायैबो जों माखासे फानफोर बानायो जायफोरखौ जों एन्जर सानो थाखाय गाय बाहायनाय जायो नङा होनबा बेफोरखौबो जोङो माने आखाइजोंनो बानायो नङा होनबा जायजों जों एन्जरखौ हमो बा हामनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा नुनो मोनबावो जेनेबा जों लामा सामाानि हख्लें बिसोरथ' जों खख्लेंखौथ' जों न'आवनो बानायखायो नङा होनबा जेनेबा मोसौ हाबनो हायनि बा जिब जुनारफोरा फैनो हायैनि बेफोरखौबो जों माने फ्लें बानायनानै जों लायो आरो आरो बेजों लोगोसे जों बेराबो बाय जेबो दुमथेयो आखाइजोंनो जोंनि आखाइजोंनो नङा होनबा जोंना समा जाबाय नामा
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय माखासे मिथि बे खौबो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे आयदानि सायाव सावरायनायनि थाखाय
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनि नोंथांनोबो आं जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय दे दोनथ'नोसै नाबा एसेनोसै